हेलौ हेलौ औ
ओ फ्रि दं नामा फ्रि दं नामा
औ दे दे दङ
आं नोंथांजों मा ओ जोंनि बर' नि मागो दमासि फोरबो फालिनायनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन
जानला मोनला रायलाय जानला मोनला रायलायबाबो जायो
ओ नोंसिनि मागो दमासिखौ माबायदि फालिनाय फोरमायना होनो हागोन नामा
ए जोंनि जे जोंनि बेंथन फालिनाया मानसि खोनाबाय दे दारथ' जोंना बर‌' रि‌हा हिसाबै मा हिसाबै फालियो आरो बिदिनो मा बिदिनो मोजां फालियो
होम
बिदिनो पिकनिक जायो आरो सिथाव जायो।
जोंनिखौबो बिदिनो ओ मागो मागो दाननि सानसे सिगां ओ बैलाग बैलागुर माला सावोमोनथाय?
जोंनि बिदि सावा।
नोंसिनिथिं सावया?
ओहो जोंना बिदिनो बै माबा जानाय माबानाय बिदिनो सिथाव सिथाब जानाय बिदि आरो दै जिङाव पिकनिक जाहैनाय बिदि आरो
जोंनिखै माने रायजोयैनो माने रायजोयैनो ओ माइ जिगाब दङ बेनाव माइ जिगाबखौ
औ औ
रायजोयैनो बैलागुरखौ लुयो लुखांनानै आरो ना दिनखालि गामिनि अखा नायै सोरांसि समाव
उम उम उम औ दे खोनादों ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामो? हेल' खोनायाखै होनबा?
हेल'
खोनादोंना? हेल' हेल' खोनादों? हेल' हेल' हेल'
हेल' हेल' हेल'